औ
औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नंगौ आंनिफ्रायबो जासिन हरनाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ'
आंथ' दा ओरैनो जिरायलाबायना दं नोंथां
औ ओ नोंथांनो आं कल हरनायनि गुबै जानो जाबाय नोंथांजों आं गुबुन हादराव बा गुबुन जायगाफोरा दाब दाब जायगाफोराव दावबायहैनायनि बागै नोंथांजों एसे सावरायना हागोनना नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां
ओ बिदिब्ला नोंथांजों गुबै आयदायाव फैनोसै
औ औ
ओ नोंथाङा ओ आथिखालनि खा खाथि खालानि बा गोजान गोजान मा मा जायगायाव दावबायनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो हागोन आं बिदिनो दावबायनायनि होनोब्ला नोंथां बिदिनो आंथ' बिदि सुकि सुकि पिकनिक स्पटआवबो थाङामोन नोंथां
औ औ
बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां बुं
औ बिदिनो इयावथ' गोबां मानसि सुबुंफोराबो थाङो नालाय नोंथां
औ औ नंगौ
गोबां रोखोमनि सुबुंफोर थाङो बेयाव गोजान गोजान खाथि खालानिबो सुबुंफोर थाङो
औ नंगौ।
लावखार ओंखाम जायग्रा ज जाग्रा जायगा नोंथां बियो औ बिदिनो दैमा दैसा बिफां लाइफां बिदिनो समायना रमायना गाबजों बुंफबनाय मोनसे नुथाय दं बेयाव नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बिदिनो जेरै दैमा -दैसा दिनो जिब -जुनार बायदिफोरबो नुयो बेयाव नोथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
ओ नोंथाङा बेनि अनगायैबो गुबुन मा मा जायगायाव बेरायनो मोनबावखो नोंथाङा
औ बेनि अनगायैबोथ' आं नोंथां बगामाटियावबो थांखांबायमोन नोंथां
औ नोंथाङा बेनि एसे मिथिंगायारि नुथायनि सायाव फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां एसे हागोन आं सुथाबैब्लाबो एसे फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां देनाय बुंनायसाय
बिबदिनो बगामाथि बिखिनि बेव बगामाथियाबो थ' बिदि सुखि हाजोनि बायदियानो नोंथां औ औ बेयावबो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा दं नोंथां बिदिनो जेरै उम इदिनो गोबां रोखोमनि मानसिफोर थाङो बेयाव जेरै जों बर' असमिया बांगाल बायदि रोखोमनि मानसिफोर थाङो
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ औ सि बिदिनो गोजान गोजान आरो खाथि खालानि सुबुंफोराबो बेवहाय थाङो। बिब्दिनो बिफां लाइफां दैमा दैसा दङ आरो बेयावबो नोंथां बिदिनो औ बिदिनो बेयाव थांनानै
औ औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ औ
ओ नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिबावगौना दावबायनायनि सोमोन्दै
नोंथांनाव सोंजागौमोन नामा आं
ओ नोंथां बु दिनै बुंनोसै बिदिब्ला
औ नोंथाङाबो बिब्दिनो दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां थारैनो हागोन ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जायखारलांनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै बुङो थिग बिदिनो औ थिग बे बेफोरबादिनो जोङो जोङोबा आङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो मोनाखैब्लाबो बैफोर बादि खाथि खाला ओनसोलाव थानाय गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय जेरैहाय हाहिम हाजो ओमफ्राय गवालपारा जिल्लानि सिङावनो थानाय मोनसे सुरज पाहार आरो शिबसागर आरो आइ पवालि पिकनिक स्पट बैफोरबायदि जायगाफोराव दावबायनो मोनदों नों
औ औ औ इस आइ फवलि
आइ पवालि पिकनिक स्टकनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथाङा आङो बेवहाय नुबोनाय मिथिंगायारि नुथाइनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ
बेवहाय मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा मोनसे बिफां बागान सारि सारि थानाय मोनसे
फिल्ड रखम दङ आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां
बेनि साखाथिजोंनो थांनाय मोनसे दैमाया जोबोद मोजां रोखोमनि बेवहाय आरो बेवहाय नुनाय जे बा बाला बालानि नुथाय बा बेवहाय गोबां रोखोमनि फिसा फिसा अन्थाइफोरनि थुख्राफोर दङ बैफोर बैफोरो मोनसे जोबोर गोमोथाव होननानै बुंजायो जेराव बैफोरो माने जोंख्लाबनाय हिरा हिरा महरनि बादि नै नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बेवहाय मोनसे मोजां मोजां रोखोमनि गोलाव दा दालां दङ नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि साखाथियावनो मोनसे जोङो फोरबो खुंनाय जायो बे फोरबोआवबो जोङो थांनानै गोबां गोजोननाय मोनदों आरो बैफोरनि जा मिथिंगायारि नुथाय बैफोरनि गासैबो माने मोनसेबो बासि जायाखौनो होनजायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो आङो सुरज' पाहार बा हाहिमनि सोमोन्दै बेसे फोरमायना नोंथां
औ फोरमायजागोन दे नोंथां
औ जेरै सुरज'पाहार होननानै बुंङोबा जों बेयाव गोबां रोख खोमनि बायदिसिना मन्दिर मन्दिर आरो गोदोनि सुबुंफोरा दानानै गालांनाय
औ औ औ
अन्थाइनि मोनसे दन्दर' रखम नुनो मोनो नोंथां
अ
आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय मोनसे फुख्रिबो नुनो मोनो आरो बिनि सोरगिदिं गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो औ बेनि फोरा गोसो बोथावना आरो बेवहाय मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा फिल्ड दङ नोंथां आरो बैसोर बैफोर जायगानि मानसिफोरा ओ जोबोर दिडिसिप्लिनाव लाखियो नोंथां बेनि थाखाय आं जोब बोर गोजोननाय मोनदों औ आरो बेवहाय गोबां रोख खोमनि ओ अन्थाइजों बा हाजों दानानै गालांनाय गोबां रोखोमनि बेफोरबायादिनो मुसुखा
औ औ
नुनो मोनो नोंथों जोङो
औ
औ आरो जोङो हाहि हाहिब होन पिकनिक स्पट होनना बुङोब्ला जों ओ बेवहायबो गोबां रोखोमनि हाजो गोजौ नुनो मोनो आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि ओ गय बागान फोरबो जों नुनो मोनो नोंथां
औ औ नुयो नोंथां औ
औ आरो बेवहाय मोनसे मोजां रोखोमनि मोनसे आलाय गोजौआव आलायना दोननाय दा-दालां जों नुनो मोनो नोंथां औ बिनि सोरगिदिं मिथिंगायारि नुथायफोर नुथायफोर होननानै बुंबोला जों गासै बिफां लाइफां जिब जुनार दावमा दावसा आरिखौ नुनो मोनो नोंथां
औ थारैनो नंगौ नोंथां
औ नोंथां आरो बैफोरनि अनगायैबो आङो ओ शिबसागरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां
जोङो शिबसागर होननानै बुङोब्ला गोदोनि ओ इंराज सान्थिफोरा बा राजा महाराजाफोरा बेवहाय लुनानै गालांनाय इथाजों बा अन्थाइजों लुनानै गालांनाय गोबां रोखोमनि मनदिर बा गोबां रोखोमनि न बां आरो बेवहाय मोनसे जयमत ति फुख्रि होननाय बुङो फुख्रि होननायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां औ बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि अन्थाइजों लुनानै गालांनाय जेरैहाय अन्थाइजों बा इथा हानि इथाजो जों लुनानै गालांनाय जोङो जेरैहाय रंखर कारेंघर तलात'ल घर शिबदल जयदल गोबां रोखोमनि मन्दिर बा गोबां रोखोमनि न बां जोङो बेवहाय नुनो मोनो नोंथां
औ
औ आरो खोनानो मोननाय बादिब्ला ओ मोनसे जायखौ जों बुङो जों कारेन्टघर बैनि सिंजोंहाय माने गोदोनि दिनावहाय जोंनि राजा महाराजाफोरा दावहा नांनो थाखाय मोनसे दन्दर‌आव खुरनानै दोन दोनदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ
ओ नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै आरो माबाफोर मिनथिबावगोबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिनो आंथ' एसां दावबायफेराखैबो नोंथां
औ नोंथां थेव- थेवब्लाबो सुंदयोब्लाबो औ
औ बिदिनो आइ कुवालिनि बागै फोरमायजागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन थारैनो
औ बिदिनो नों बुंनाय बायदियानो जागोन इसे नोंथां बिदिनो जोंबो थांदोंमोन आरो नोंथांमोन खेबसे से थांखांबाय बेयाव जेनेबा जोङो बिब्दिनो बेयावबो समायना रमायना बिफां लाइफां नुलांदों
नुलांदों नोंथां थांनायाव औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बिब्दिनो बेयावबो गोबां रोखोमनि सुबुंफोर फायो बिदिनो गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाफोर दङ' मोनसे गुवार फिल्ड दं
फिल्ड दङ' नोंथां बेयाव औ औ थारैनो दै अ दैमा दैसा दङ' बेयाव औ दालां दङ' औ औ बिदिनो जों थांनाय समाव बिबदिनो नोंथां औ मोनसे मेलला जानायखौ नुबोदोंमोन नोंथां औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बिब्दिनो जों बेयाव थांनानै गोबां रोखोमनि नुबोदों जेरै आबाद मावनाय नुबोदों
औ नंगौ नों
औ बिदिनो
बिदिनो नुबोदों आरो नोंथां औ औ
ओ नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबायमोन नोंथां
थां थारैनो नंगौ
नोंथांजों आं जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय आं मिनथियै खायसे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा आंनो फोर गासैखोबो मोनफा मो खन्थाइ सुंद' सङैब्लाबो फोरमायनानै आंखौ मिथिनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां जों आसा खालामो जे फैगौ बोसोरफोरावनो बैफोरबायादिनो मोजाङै मोजां दावबायहैनो मोन
औ औ नोंथां नंगौ
गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला
औ दे नोंथांसिमबो थाबाय